नोंथांखौ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनिसिम जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो
औ नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोबाय
औ नोंथाङा आंनो खम होनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन।
औ ओ हायैगोनब्ला आं नोंनाव ओरैनो दिनै ओरैनो जानाय लोंनायनि सायाव आङो नोंनो सावरायनो होननानै आं हरनाय जादोंमोन ओ बिदिनो बर'नि मा मा ओंख्रि दं आरो जोङो बर'फोरा मा मा ओंख्रि जायो बिनि सायाव आङो एसे ओ रायज्लायनो होननानै आं नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन। ओमफ्राय गिबियावनो आङो नोंथांनोवाव सोंहरनो नागिरदों नोंथाङा बर'नि मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा आंनो खोन्थाहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' गो बां दङ ओ गोबां बिदिनो बर'फोरनि ओंख्रिफोर दङ जायफोर खौ बर' फोरा ओ दोरोङारि हिसाबैनो दिनैसिमबो जाबोगासिनो दङ दा बे बेलायाव अ बर'नि आंगोसिन ओंख्रि बा दोरोङारि ओंख्रिसि ओ ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ अनला ओं ख्रि यानो गुबै होननो हायो अनला ओंख्रि बिदिनो सबाइस साम' आरो ओ बिदिनो मैथादों ओ खांख्राइ मैथाजों ना थारुनजों अमा बेदर बा औ आरो बिदिनो नारजि अमा बेदर आरो बिदिनो गोबां ओंख्रिफोर दङ ना फाम दङ बा ना बाथोन दङ ओ दा बुंनानै बिदिनो फोजोबनो हाया ओ खुमब्राजों दाउजों दङ बिदिनो गोबां दङ बर'नि माखासे माखासे गोथाव ओंख्रिफोर दा बेनि गेजेराव बेनि गेजेराव ओ जोङो बांसिनानो बयबो अनला ओंख्रिखौनो साबसिन मोनसिनो होननानै आं सानो दा अनला औ अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों अनला खौ गोबां रोखोमै माने संनानै जायो माने गोबां ओ-ओंख्रिफोरजों जोङो अनलाखौ संनानै जायो गोबां मानसिफोरानो अनलाख खौ बै अन गुन्दैजों आरो दाउ बेदरजों बिदिबो संनानै जायो आरो गोबाङानो बै अनला ओंख्रिखौ ओ बबा माबाजों मा होनो बेखौ ओ थालिर फस्लाजों एबा ओ गाम्बारि बिबारजों एबा बै ओ औवा मेवाइजों बा लाइ लाइ बिलाइजों बिदिनो गोबां आ मैगं जोंहाय अनलाखौ संनानै ओ जायो जोङो। ओ दा ओ बे बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'नि हाबाफोराव बा गुबुन ओ बिदिनो फुजा फा थल बिदि जायोब्ला जोङो अनला ओंख्रि फोरखौ जायो संनानै आरो औ जोंनोथ' आरो बै जोंनि हाथासुनि हाथा गुरनायावबोथ' अनला ओंख्रिखौ नां खागौ जायो। ओ दा बिफोर बे बेलायाव आंथ' ओंख्रिफोरखौ माखासे बुंबाय बर'नि दा आङो नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो लुबैयो जे नोंथाङा अनला ओंख्रि सं संनायनि आदबखौ एसे मोनथियोब्ला खोन्था जागौमोन।
औ औ नोंगौ। ओ आङो जा अनला ओंख्रि जा सङो आंनि जा एसे जा मिन्थिनानै मोननाय बा आंनि जा संनानै मोनदांनाय आं नोंथांनो बेखौ एसे फोरमायनो आं आखायाव लाबाय। गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां जाग्रा मुवाफोरजों जों जानो हायो। जेरै दाउजों जानो हायो नाजों जाहनो हायो औवा मेवाइजों जों जानो हायो अमा बेदर जों जों जायो ना थुर गोरानफोरजों जानो हायो। थिग बेबायदिनो गोखानि बेलायाव जोङो मुदुमफुल बिबारफोर होनानै जानो हायो आरो गोखैनि बेलायाव जोङो थाइगिरजों जानो हायो आरो बिनि बादै बायगनजों जानो हायो। उम फ्राय थिग बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रि खौ माबोरै सङो होनोब्ला जों गिबियावनो माइरंखौ लाग्रोनांगोन माइरं लानायनि उनावहाय जोङो बेखौ सुना लाग्रोनांगोन सुना लानाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ इसे दोन्थ'नानै बिनि रुइनाय समहालागै जोङो दसे नेनांगोन मानो होनबा रुइब्लाथाय बिनि ओ नांगौमानि गेब्लेनाय ओ आयदाया माने थाबनो गेब्लेयो जेराव जों बिनिखायनो इसे औ देनायाव बिनिखायनो जोङो बेखौ एसे रुयहैनाय जायो आरो सुना लानायनि उनाव। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ देगोन ओ उवाल बा जोङो ग्राइन्दारफोराव जोङो बेखौ उन्नाय जा जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बियो। ओ मिस मिस जायो अब्ला जों बेखौ दोननाय जायो ओमफ्राय जोङो जेरै दाउजों सङोब्ला जों गिबियावनो दाउखौ जों एवफ्रामग्रोना लानांगोन जायनो जोङो पियास फानलु संख्रै जोङो गासै मस्ला मस्लिखौ जोङो होनानै बेयाव एव होनायावनो जोङो होनानै लाखानो हायो। जेब्ला ओमफ्राय जोंनि। एवफ्रामनाय बाहागोआ जेब्ला जोबगोन अब्ला जोङो बेयाव दैखौ जोङो नांगौ बिबांनि जोङो होनानै जों बेहाय दैखौ मोजाङै गोदौहोनानै जोङो जोंनि जा उना लानाय। अन गुन्दै जों बेखौ मोजाङै फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै जोङो बेहाय खारै सारै होजोबनानै जों बेखौ जेब्ला अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होयो बा होयो जों बे समाव जोङो गारबा लानानै जोङो नांगौमानिखौ जोङो एरनानै होबाय थानांगोन। जाहाथे जोंनि जा अनलानि जा गुन्दै होनाय बियो जाथ बे गथाखाया आरो। लाद्रा लाद्रा जाया बिनि थाखायनो जोङो बेहाय मोजाङै होनायजों लोगोसेनो जोङि एरनानै होबाय थानांगौ ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोङो उम नांगौमानि अनला ओंख्रिखौ जोङो बेबायदिनो संनाय आयदायै जोङो संनानै जानाय जायो आरो आरो नोंनि गोसो माबायदि जानाय जायो आ लाव जायो ना ओ लाथा जायो नोंनि गोसो माने नों गोसो बायदि नोङो दोननानै न' जानो हागोन आरो नों थां ओमफ्राय बेबायदिनो नोङो होनै होनाय बाहागोआवबो जेरै थुन्दिया बोथोराव नोङो थुन्दिया बोथोरखौ गोसोबायदि बुरजा होयो एसे होयो नोंनि मोदोमनायखौ लानानै नोङो बो होनो हायो आरो बेहाय ओ आरो बिनि दा दैज्लां बोथोरावथ जोङो मोननाय जा जाया जायनि जेराव जोङो गंगार दुुन्दिया मोननाय जायो। बा हाइजें बिलाइफोर मोननाय जायो थिग जोङो बेखौनो होनानै जोङो मोदोमनायखौ लानानै हायो आरो आरो। जोङो बेफोरबायदिखौ होयो। ब्ला जोंनि मोदोमनायाव जानाय समाव दोङोब्ला जोंनिया अनला ओंख्रिजों जायोब्ला एसेबाबो ओंखामफोरा थाव सिननाय मोनो आरो खहाफसिन सिनाय मोनो। बेखौनो आङो नोंथांनिसिम फोरमायहरो आरो ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङाबो आंनो ओ एसे सबायजों साम'खौ माबोरै सङो नों बा आंनो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ फोरमायजागोन ओ सबायजों खाम' होनब्लाबो जोंनि बर'फोरा जोबोद बेखौ ओ गोथावसिन ओंख्रिफोरनि गेजेराव मोन से होननानै जों बुंनो हायो दा जोंनि बर' आइजोफोरा हाखर हामाफोराव एब बा दैसाफोराव बा आ दा दैज्लांनि बोथोर बा दुब्लिफोराव बेखौ खननानै लाब बोनानै ओ जोङो बेखौ सो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो बेखौ बियो जाहाथे खिगारो बा मैलाया माने ओंखारो बिनि थाखाय आरो बे दैयाव औ हरसेनि थाखाय सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो जों बे माबाखौहाय साम' बेवहाय साम'आबो गोबां जातनि थायो औ गोबां रोखोमनि थायो साम' गोलावबो थायो सामु बे बे खान्दायाबो थायो मा आरो बै साम' लादाय बेखौबो जायो बर' रा ओ दा बेनिफ्राय सोमनानै दोन खांनानै जोङो अखानायै बिनि खिथुखौहाय जखा बादियै जोङो दानस'ना लानाय जायो आरो दा दानस'खांनानै बेखौ सो ओ एकदम माने साफायै बे गोखै बुस्थ बे निमबु बा कारजिफोरजों बेखौ एकदम मोजाङै हुब्लिद हुब्लिद हुनानै सु हुनाय जायो आरो बेनि जाहाथे बै गिरु खानाय बा मैला दाखोनफोरा जाहाते साफा खारजोबो आ बेनि उनाव औ जोङो गिबियावनो जोङो सबायखौहाय रु लानाय जायो ओ रुग्रोनाय खांनायनि उनाव बेयाव खारै होनानै खारै होना बेखौ आगनजों आरामनो सानानै लाग्रोनाय जायो आरो होनाय जायो बेनि उनाव जोङो बै आ बिनि दैया राननायाव लासै जोङो मोज जां एवनानै लाग्रोयो सारायाव मोजां एवना लानानै बियाव खायफाफा थाव होयो थावजों पियास जों बिदिनो आ ओ मोजां एवनानै सामुखौबो मोजां एवनानै लायो आरो बिनि खोबाब खोबाब बिनि दैखौ खा माने रानहो रुनानै लायो। ओ बेनि उनाव जोङो बै सबायखौ होसन हरनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे सामआवहाय। औ बेनिफ्राय जेब्ला बि बियो गोदौगोन। गोदौ होगोन मोननोसै सम जागोन। होगोन अब्ला जोङो बै सबाय ओं ओंखियाव जोंहा आ बे गंगार दुन्दिया बेखौ होदोब्ला गोथाव सिन मोनजायो आरो। सेर बाबा गगार दुनदिया बेखौ होगोन बा हाइजें बिलाइ बेफोरखौहाय होयो आरो अब्ला बियो जेब्ला आं। बेनिफ्रायनो जोङो बियो मोनदोंब्ला बे खौ जानो हासिगोन आरो बेबादिनो जोङो सबाय जों सा। फामु जोंखो गोथावै बिदिनो संनानै जा जानाय जायो आरो नोंथा।
औ नोंगौ। औ नोंथांनि फोरमायनायाव आङो बिराद जानाय बायदि। दि मोनबाय नोंथांनि औ फोरमायनायखौ, ओमफ्राय नों थांङा माबाफोर सोंबावनो हागोन नामा आंनिसिम?
औ हागोन आ दाथ' जोंनिया अनला खारै ओंख्रि। बा सब सबयावबोथ' जों खारै। खोनो बाहायो। दा खारैया जों। जोंनि बर'नि ओंख्रिफोराव। माने बांसिनानो बै खारिया बाहाय जायो, दा बे बेलायाव आङो नोंथांनिफ्राय मोन मिथिनो लुबैयो जे बै खारिखौ माबादि जोङो बर' सु सुबुंफोरा। बानायनानै लायोमोन एबा जगायनानै लायोमोन। बिनि सोमोन्दै इसे फोरमायना होनां गौ नोंथाङा।
औ औ ओ ओरैनोथ'‌ ओ बेखौ आङो गुसुङै नोंथांसिम फोरमायनानै होनोसै। ओम‌ आङो बे बेखौ मिथिनाय बायदिब्ला आङो बेखौ बांसिनानो मोनदों ओ बेखौ जोङो थालिरनिफ्राय जोङो बानाय बांसिन बानायनाय जायो। ओ जोङो गुबुनफोरनिबो गुबुन माबाफोरनिफ्रायबो जों बानायनाय जायो खिन्थु जोङो बांसिनानो फ्रायानो जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो। ओमफ्राय आरो बिनि एस जा मुरा ओम बिखौबो जोङो थालिरनि मुर फ्रा बिगि बिनिफ्रायबो जोङो बानायनाय जायो। ओमफाय जोङो बेखौ गिबियावनो ओ दान थांनानै जोङो बेखौ मोजाङै फिसा फिसा फिसा जिरखारनानै ओमफाय बिनि मादाफोरखौ जोङो फिसा दानफेरनानै जों बेखौ गोबाव समसिम राननायालागै जों बेखौ फोराननाय जायो जेब्ला बियो मोजाङै रानगोन अब्ला जों बेखौ सावनानै जोङो बेख खौ मोजाङै जोङो दिहुननानै लानो लानाय जायो। ओमफ्राय बिनि उनावहायनो जोङो बे बर'नि जा जोंनि गोथाव खारै होनोब्ला बेखौ जोङो बे थालिरफोरनिफ्रायनो जोङो बेबायदि आयदायै जोङो। दिहुननानै लानाय जायो आरो नोंथां।
अ बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नामा?
औ ओंखायथ होबा दिनैनि जा जोंनि जानाय लायनाय आयदा बे बेखिनियावनो होनोमबा नोंथांनिसिम रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय होमबा बेखिनियावनो नोंथां दोननोसै नामा?
औ जागोन नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों।